औ दासो खोनादों।
मा खालामामोन नोङो?
ओइ माबा आनै मोनायाव साहा लोंहैदोंमोन।
मा लोंदों?
आनै मोनायाव साहा लोंहैदोंमोन। ओमफ्राय माबा नायदोंमोन सिनेमा नायदोंमोन।
मा सेनेमा नाया?
ऐ कमेडिसो बर' कमेडि।
दे खोनथादो खाहानिखौ आंनोबो?
मानि सिंग्रिंनि।
हा?
थिंग्रिंनि काहानि नायदोंलै।
थिंग्रिं खाहानिया मारैमोन खोनथादोब्रा।
बे आब' दैमु मोननि।
ए
बिदिनो नाय बाय जौ फेनायनिसो बिसिना खाहानियानो।
जौ फेनाय
कमेडि ओम
गोदान माबानि गोदान हगारदों नामा?
उम बावाखै दिनैसो दहायसो हगारदों।
ए
इन्ट्रेस्ट मोनथारो आङो।
उम मालाय मालाय मोजां मोजां बानाय थारबाय।
ओम ओमफ्राय जा मिन्थाव नुयो। बाराब हादोंमोन दहायो दासो हागादों।
ए
नोंसोरनिथिं हायाखै
हादों‌ दासो नागारदो। खोनादों नामा रायनायफोरखौ
खोनायाखै साइद साइडनिखौ ओहो खोनायाखै।
गारि खारनाय मानायखौ खोनाहैयो दा
ओहो। जानोेएमबु गाबलागासिनो
एम्बु गाबनायखौ खोनादों आं।
खोनादों ओमफ्राय नोंसिनिथिंखौ खोनायाखै जों आंनिखौ खोनाय दो आरो नों
हा
आंनिखौ खोनाहैदों एम्फु गाबनायखौ
ओ एम्बु गाबनाय खोनागासिनो
रोंनो जा खर खर गाबो मासथिनि
एब‌ होनगासिनो एब होनगासिनो। नो
सिरिखौनो थाया एमबुआनो गाबबाय थायो। यो मासथाइ
आंनिखौ खोनायाखै दा
ओहो
बाबामोन राइलाय गासिनो
जा खरागाबो
एबहोनदों दहायो मा माबानो हरदोंमोन आं र' सोरनो हरामोनथाय! जायखिया हरदोंमोन ओमफाय माबा
मा?
माबायानो सेब जायाखैमोन मोनाखैमोन।
ए आं हराखैनो। मैया मोनायावबो माबाया आब' जुनालिया रायलाय लोगो लादोंमोन ओमफाय आं रायलायासै।
ए
मो-मो-मेंनानै मोना मोनाबोनायखाय रायलायासै।
सासे मान सिजों बेसे गोगोम रायलायनो मोनोथाय, खनबेसे?
सासे मानसियाव खनबाल' मोनोनो माथो। बेबो नोंनाव खनबा हरनो हायो ओमफाय बेबो नोंनाव नोंबो बेनाव खन
ए
खनबानो।
खन-खनबेसे रायलायखो नों ओमफाय?
आं खननैल'सो जादों दाजों।
खनै
खन नों दाबो आंनाव खनसे हरफिनबासो खननै जागोन नोङो, आं नोंनाव हरनाया खननै जाबाय दाजों। खन्थाम रायलायनो
नोंनाव जादों होनबालाय।
उम
खननैल' जादोंना?
औ खननैल खनबा नङा। औ खनसेल' हरदोंना नोङो आंनाव? दा हरबावबासो खननै जागोन।
दा हरावबासो खननै जायो।
औ।
दालाय अबाव? दाहाय मोनायाव। ना दानो हरगोन दा?
उम, मालाय ओमफ्राय रायलायखांजोबखानाय जायैजों जोबनायजों। जाया नो‌ माथो। बिना जाख खाबाय होननानैसो स्थेथास जाला बेनाव थांला होन
बे जाखां-जाखांनायनाव ना मा? खनबा जाखांनायाव? ओमफ्राय बे ना मा?
आदा हबगानाव मोनबाय
ए।
बिनाव हरजाला।
ए।
बाय आरो।
बिना जोब्बाय रायलायनाया‌?
उम।
ए। बिदिनो खोमा होमबालाय रायज्लायसिन रायज्लायसिन रायलायबाय थाबासो जोबोदां? ओमफाय
उम।
बेबा खन बेसे रायलायनानै जोबो?
बेना माबा होनदोंमोनलै र ओह। बेसिबां होनामोनथाय?
रालायबाय थायोलै बिसो सोर मालाय
उम मालाय आरो बिस्रा हौवा मानसिना।
उम।
हौवा मानसियानो।
बे माबायावबो हरनायाव। सोरबाब माबा सोलाबोबा हर होनलायनायाव। आं सिनायाना आङो आं बोरै हरनो सानो आङो हरानो आं रावनाव हरफेराखै। हो?
आदा हबगाना ब्रैजि बारनाय द ओं। ओमफ्राय ओमफ्राय गासै। बेना मोनदों जाहैबाय से गु द ब्रै।
ए। आयौ
से सेरोजा गुजौ दजिब्रै मोनदों आरो।
नोंना साबैसे जाखो खनबैसे नोंना साबैसे खनबेसे रायलायनाय जाखो
आंना
ओ
आं कमप्लिटखौनो खालामजोबाखैना
आंबो कमप्लिट आंनाबो कमप्लिटआनो जाया रायलायनायानो बा आं रायलायखायाखै ए
नोंना दा दा सा खन्नै रायलायबावदोंमोन खोमा आंना
ए आंना माबाल जादों जिसे जिसे जनल जादों
जोबबानो फैबायथायो ओमफाय
ओम गोदान गोदान फैबाय थायोना
आंना खमसिन ओमबालाय
मोनसेयानो कमप्लिटआनो जायाखै आंना
आंना खमसिन ओमबालाय
नोंना बेसिबां
आंना दासो दाइन जागोन
ए आं सिगां रायलायदोंमोन मोन ओमफ्राय
दाइन जागोन
ए आं मालामाला जिसे जादों मिथियानो सिगांहाय आं आब जनालिजों ओमफ्राय आब सोदोम ओमफ्राय उरमिलाजों खनसे आरो
ए आं बिसिनाव हरनायानो जायाखै
उरमिलाया रायलायखाला दा सिगांसो जों सानैजों खननै रायलायनाय जादों ओमफ्राय बेनिफ्राय गैला रायलाय सानैबो रायलायाखै ओमफ्राय आंहासो दाखालिनिफ्राय रायलायफिनदों
ए मानो रायलायला बेबा
बाबायनो आंबो रायलायखालामोन बाबायमोन थिन जाबाय थानासो रायलायदां
थुबसि देनायखौ खोना हैयाखै
ओहो
ओमफाय नोंनि बै एम्बौ गाबनायखौनो मा बायदि खोना फैदों
जा खरा खरा गाबदो ओमफ्राय एम्बुआ फाग्ला दासो सिरि थाबाय
माइया गायखाय जोबबाय
गायखाङाखो गायथवाखैनो ओरैहाय
उम हरलाबो ओ नां खोथिया नां खारने
इन्द्रा
थ्राफ्रानो ओंखारा
ओइ जानला मानला बे ओरैनो रायलायनायाव मा मा खोथा ओंखारो मिनिथावसोखा बिदियाव खोथायानो ओंखारनो नागिरा ओमफ्राय फाग्ला
मा नो बैयाव मावखौ माबागासिनो ना मोसानो सोलोंगासिनो मालाय
ओमफाय
आंहाबो जा गोसो जानानै दं।
आयो सोलोंगासिनोथार सानदों आरो
उम फुरुमसियाव माइ गायदों फुरुमसि जों आाजोंल थाङाखै
खाथियावसो जाखागोन
आब रन्जुमोना मैया मालाय थांदों। दिनैहाय बारथासिम होनदों। खोमा दा दोहैफुंनिफ्राय मनिसायाबो एगजाम गोनांखाय फैयाखै हो
होयस दं ना गैया मोन थाय बहाय
हायथु सोरहायथु फदुमस्रिया
उम
माइ गायगासिनो बेबो थाङाखै
खामला गायदोंनो मालाय माइ
बेयाव गैया खोमा फनाव
ए माबा रायलायाखैनो बिबो आंजों दाखालि खनसे रायलाय-रायलायनायल ओमफ्राय गैलाबो रायज्लायासै जों रायज्लाया होननानै थाजोबनायमोनबा आबो रुजुआबो ओमफ्राय आबो रुजुआ दाखालिसो खनै रायज्लायदेर खननै ना खनथाम दाख्लैनिफ्राय रायलायला बायदों ओमफाय गैया रायलायासै बेबो बानानै साथाम मु गैया रा जि जों जों साथाम जोनि रायलाया होननानै थादों।
मालाय मोनदों मोनसावजुबदों माथो।
बायो बेसे खोथायानो ओंखाराबा बिदियाव माखौ रायलायनो माखौ मानो मोनलाबायो।
उम
ओरैनोआवबा बाब नां दसेनो नांलायलाय दसेनो मालाय जा मिनथाव उम देनजार रायलायो।
खाथि खाथि सानैजोंनो लोगोफोर जबासो बिदि राय फन खालामनाया लायदो होदो। बे खोनाबाय थाबाय मालाय ने।
ओ हो। ओमफ्राय मा होनो मनिसानाबो इगजाम जागासिनो दा मनिसा मोनहाबो रायलायाखै रावबो फामेमोनबो रायलायाखै मालायबा मानो बादों खोमा ओखायनो फामियाबो थाङासिनोमोनदा मोसानायाव ओमफाय मैयानो थांदों फामिया थांबाय गोदान फोरोंनाय ना जा आपसस जाबाय आङो ओमफ्राय मोसानायखौ ना ओम आहा जा लब जाहरबावबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय स्टेटास नुनानै बिसिनि ओमफ्राय जाहा उनाव सोलोंसै फोरोंजानोसै जा गोसोमोन आं सोलोंनो मालाय आब' रनजुआबो बेयाव थांनोनो साइकेल फाहामलायना थांदों हारसिं मैया
फदमस्रियाबो दिनै थांगौमोनदां आमफ्राय मैया फुखांबायमोन आमफ्राय दिनै दस्रानाव गायनो लिंहरदोंना मादोंनो माइ खामला ओमफ्राय गायहैबाय नोंबा थांगौमोन आं ‌ मनिसायाबो थांगोनदां दिनै आं थांबा हायोमोन आमफाय आं थाङा होननासो थांफायाखै
मानो?
बादों आं।
खालि बेनाव बानाय।
ओमफ्राय मालाय मोसानायखौ नुनानै ओमफाय जि गोसोखानो बोरैबा मोनहरलायबाय थानो हालायलायला ओमफाय
ओमफाय फोरोंखानायाव मोनोबा इसेबाबो माबागौमोन ने।
ओम मोजां जायो बिदि फोरोंनायाव सोलोंनो मोनबा।
उम ओमफाय बिसिनिफाय बिसिनिफ्राय बे बिसिनिफ्राय बे बिदि सोलोंबाय जालांलाबो सोरनाबा सोरना आलदानो बिदि दे
आलदा आलदा जाहैयोना। जाबाय खोमा टाइमा।
जानो। आं दाख्लैनिखौ हारसिं दान फोजाबलांदों।
है हारसिं दानहोनोसैदांं नै हारसिं दानखासिगोन। हारसिनो दान होनिया
दानहरदो नों बिदि दोन फेराखै?
बा जाबाय दोनफेरो आं सिगां हारसिं दानहोजासेसो दोनोमोन। ओमफाय दासो मानसिफ्रा दाननांगौ नो होननानै बुंनायखाय दानलाबायदों।
दानजा सिगोन‌ दां।
उम।